औ
खोनादोंना
औ खोनादों
खोनाबाय
खोनाबाय खोनाबाय
खोनाबाय दा ए दे। ओमबा जों दाम औ ओमबा जों दा मानिनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों?
जों दा होमबा माने गोदोनि समा माबायदिमोन आरो दानि समा मुगाया माबायदि जा खो, बिनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ जायो जायो जायो।
उम उम।
दा मा नों होनगोरनो ना आं होनगोरनो!
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो। गोदोनि समफोरखौ। औ
औ आं मोन आं मोनबोनायफोरखौ‌ जेनेबा आं मोनथि नायखौ आं होननानै लागोरसै आरो दा। गोदोनि स सम आरो दानि समजों माबादि माबादि जाबोखो गोदोनि सम होनोबाथ' जोङो औ। फारागथि माने ओरैनो सावरायनोसै आरो रायलाय माबादि मोन आं जों जों लोगो मोनबोनाय समा आरो उन्दै समाव हजों लोगो मोनबोनाय समाव गोदोनि गोदोनि दिन होनोबाथ' जों गोदो आदै आबै आबौमोननिफ्रायनो जायो आरो आबै गोदोनि सम होनबाय नालाय, जोंथ' बे समाव उन्दै उन्दै सो सोमोन बांद्रायबो मोजां माबा नुबोजोबनाय जायासै जेनेबा आबै आबौमोनखौबो लोगो मोनबोनाय जायासै सासेनिखौ लोगो मोनदों सासेनि खौ लोगोमोनाखै बै समाव जेब्ला गोदोनिमोन आबै आबौनिमोन बा ज' ज' बयबो बयहाबो माइ आसुखौ मोनसो दा आसु आबाद खौ बांसिन गाययोमोन आरो गोदोनियाव जोङो दानि समावथ' बांद्राय आसुखौनो गायनाय नुलाना। औ आंबो मोनजाफेराखै। ओ औ औ माइसालिसो जाबाय। गोदोनियाव बांसिन आसुखौ गायो होन्दोंमोन आसुखौ। दा दाथ' नुनो मोनला आसुखौनो बांद्राय मानसिफ्रा गायला।
ओं।
आमफ्राय दाहोना रुवाथि लायोमोन ना गोदोनि समाव ज' ज' मोसौ मैसो दंजोबोमोनना गैजोबामोन दंजोबोमोन ना। मोसौ मैसो बिराद बुरजा बुरजा लायो हाफोरखौ बिराद बुरा गायोमोन। दाहोनाफोरखौ सा सानै साथामसो गाहाम लायोमोन रुवाथिखौबो सानै साथामसो लायोमोन बै समाव, दानि समावथ' रुवाथिफोरखौनो रागखौबो नुला। दाहोनाखौबो रावबोखौनो नुला खामानि मावनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बखालिफोर बखालिफोरखौबो मोनलाना दानि मोनलायलायला खामानि मावनो थाखाय बखालिफोरखौनो मोनलाना दानि जुगाव।
मोनालाथ' उम।
आरो औ। माबा नांगाल जांख्रा जानायावबो जेनेबा ज' ज' जायो मोनना गोदोनि समाव जेनेबा
औ औ
सासे माहाजोननियाथ' सानै साथाम रुवाथि थानोसै दाहोना सानै साथाम थानोसै दस्रा माहोजोननिबो थावनोसै जेनेबा दिनै बिनि नांगाल जां दा होमबाथ गो माबा बिनिया बिसिनाव थांनानै ज'मा गायै जोबनाय। मोनबोदोंना मोनबोआ नोंसोरो आं एसेसो मोनबोदों उन्दै समाव। खिन्थु दानियाव रुजुनानै दा खिन्थु दानिया रुजुनानै नायबा नुलाना बिदिखौ। औ दानियाव नुबाव नों दा बिदि? नुलाना दानि जुगाव नों माइ गायनाय होनबाबो ट्रेक्टरजोंसो-ट्रेक्टरजोंसो गायनाय हालौवनाय होनबाबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नंङा नङा दे दा? गायनायनिफ्राय लानानै हालेवनायनिफ्राय लानानै फुनाय मारा होनाय हानाय गासिबो दानि जुगाव मा दानि जुगाव मानसियानो नांला। मिसिनजोंनो जाजोबबायना दानि जुगावथ' नंगौना नङा? नंगौना हाबा खेराइफ्रावबो गोदोनि दिनाव बयबो ज' ज' थांनानै मावलायहैयोमोन ना गोदोनि दिनाव। नंगौना नङा दे! हाबाफोरावनो होन खेराइफोर जायोबा बयबो खामानि ज' ज' मावलायो मावनानै हेफाजाब हैनाय फुजा फोरबो जाबाबो औ।
उम।
दा बिदिखौ लोगो मोनबोदों आरो आं गोदोनि समाव बिराद मोजां जेनेबा बिबै बिबौआबो गोजां बोथोराव अर सायनाय समाव सल' बाथा खिन्थालायनायमोन। बै समफोरखौ आरो औ एखनबा एखनबा गोसोखाङो औ मबाइल टि भि बै समाव गैयामोन ओहो बे समाव सल'बाथाजों बिनि खुगा बिनि खुगा खोनाबोनायखौनो सल'बाथा। होनोमोन नालाय बेहा गोदो आबौमोना बिसोरनि सिगांनि सिनियरफोरनिखौ खोनासंहोबाय दाना जोंनो खि थालायबाय जोंहाबो दा जोंनि जुनियरफोरनो खिथालांनिसैलाय बि दा बिनो गोसारै गोसारै सल'बाथा जाहैबाय बे सल'बाथा खोनासंनायखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन ना खिन्थु दानि जुगावथ' स सल'बाथाखौनो खोनानो जों मोनला ना। दानि जुगाव ओहो।
जे फरायनायाव मोनसै आरो बेनो।
जि एसे फरायनायाव मोनसेै बेनो आरो दा औ। नोंसिनियावलाय गोदोनि समाव माबादि मोनबोनायमोन नोङो उन्दै समाव एसे बेखौ खिन्थानो हागोन नामा।
औ औ माने नों दा जेनेखा होनदों आंबो बिदिनो मोनदों आरो ना। माने आङो माने उन्दैयाव जों खौबो माने दाहोना रुवाथि लानानै गोदो खांबोदोंमोननो आरो ओमफ्राय माने जों गोसोआव गैला आरो माने उम ओमफ्राय बिदिनो आरो गोदोनि मानसिफोराथ' बिराद बुरजा बुरजा हा बिराद बुरजा बुरजा बारि बागान। आबाद मावोमोन नङा होमबा बेनि थाखाय माने बिराद साद उम गंसे न'खरावहाय माने साथाम साब्रै साबा बिदि रुवाथि दाहोना ला खायो आरो आरो ज' ज' थायोमोन दानि बायदि। गंसे न'खर जाबानो ओं गुबुन जाया गंसे सासे से फिसालाया हाबा जाबानो गुबुन जाया सासे फिसालाया हाबा जाबानो
गोदोनियाथ' गासिबो औ औ गोदोनियाथ' गासिबो बिदिनो जोबखामोन ज'सो जाजोबखायामोन जोंनियावबो ज'सो जोजोब नायमोन ओं।
औ बिदा फंबाय सानै साथामबाबो बिदा फंबाय साब्रै साबाबाबो माने खाथि खाथि आरो जमा सिला मोनसेयावनो थानाय बुरजा बिमा बिफा ज' बिदि आरो। बिदिमोन आरो ओमफ्राय गोदोनि समावहाय माने बांद्राय बिदि स्कुल फरायनाय फरायनायाव बारा गोसो गैयामोन आरोना माने मावनाय दांनायावल' ओं ओं। मावनाय दांनाय रुवाथि थानाय दाहोना था
औ बेनिफ्राय गोदोनि समाव बिदि फरायनायनि खोथा खोथा खोन्था हैग्रायानो रावबो गैयामोन ना आरो बयबो मानसिफ्रानो खामानि दामानि मावनायावल' मुखुब जानोसै नायाव बांद्राय गोसो होला साफा सानै सोर फरायखुमानो रोंदों बिसोरल' जेनेबा साख्रि मोननाय जानोसै बै समावहाय माहाजोन जानोसै एसे बांसिनानो खिन्थु फराय बांद्राय फरायलामोन नालाय खामानि दामानियावल' बांसिन गोसो होयोमोन नालाय
उम खामानि दामानि होरि मावनोसै बिमा फैया गिदिरफोरा खामानि दामानि मावनोसै गथ' गथ'फ्रा ज' ज' लोगो नांनानै गेलेनोसै जेनेबा जमा जमा गेलेनोसै बिदि आरो स्कुल कलेजाव थांनाय गैला थांनो थिनग्रा गैला बि बिदिमोन आरो सिगां समाव जोंनाबो बिदिनो गोजां बोथोर फोराव ज'मा जमा टिभि मबाइल फोरथ' गैखाया नालाय जमा जमा थानो सै मोनासि जाबाथाय एसे जौ लोंनोसै।
औ औ गोदोनिफ्राय औ गोदोनिफ्रायथ' जौ गोदोनिफ्रायथ' जौआथ' दंखादो मेनखाथार।
उम मेनखाथार आमफ्राय लोंनोसै ओमफ्राय बिदिनो गावनि गावसिनि न'खरनि गामिनि सुखु दुखु बाथ्रा रायलायबोसिगोन जोंबो इसे इसे एसे मोनदों आरो माने उन्दै उन्दैयाव माने दा इसेबां गोसोआव गैयाबाबो इसे इसे जे मोनदों आरो जों उन्दैनिपाय खिन्थु दा दा बुहुद सोलायबाय आरो ना दा माने बिदि नंला आरो ओं दा माने बयबो जि ओं दा बयबो गाबा गाव गाबा गाव खामानियाव मु खुब आरो ना जाय जेरै हागौ औ ओ गावबा गाव गावबा गाव न' खरखौ गोदैखांनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय सोर जि सिबां हायो बिदि आरो दा माने माने बादायलायनाय जाबाय माने नों हायो उम उम नों हायो ना आं हायो रूवाथि दाहोनाखौथ' दा मोनखाला मोनो होमबा ना नागिरनो थाङोबा रुवाथि दाहोना थाग्रा गैला माने दा रावबो गैला आरो माने ओम माने फराय आरो दा फरायनायाबो माने गासिबो गासिबो फरायनाय आरो दानि दानि जुगाव जेसेबांखि नों गथ'फोर नुवा माने सोब फरायनाय गोजा आरो
औ औ औ
ओं बिमा बिफायाबो सि ओं ओं औ हाला हाला ओं बिमा बिफाफोराबो माने गाव लेखा रोङाबाबो गथ' गथायखौ दा स्कुलाव हरो आरो माने
स्कुलाव हरो आरो स्कुलाव औ स्कुलाव हरा स्कुलावबो हरो आरो स्कुल हो हरबा हरनानै आरो टिउसनबो होबावोसो दानि जुगाव गथ'फोरखौथ' बिमा बिफाफ्रा औ रेस्थखौनो मोनला दानि गथ' फ्राथ' दा फरायनायाव बा सानफ्रामबो मुखुब जाबाय आरो औ
ओम गोदोनि गथ'फोर बायदि माने बिदि बेलासि बेलासि इ खेला गेलेनानै ओरैनो थानो बिदिथ' मोनखाया हाखायानो माने ने टाइम खौनो मोना माने बिसोर दा ओं
दाव गावनाय खेला गेलेनाय क्रिकेट फुटबल गेलेनाय दानि जुगाव बांद्राय नुला आरो आवगोलनि समाव बांसिनमोन आरो औ दा नु बाबो बिराद खम दानि रुजुनायाव नुबाबो बिराद खम आरो ना दा
उम उम उम बहुत खम
औ बुहुद खम दानि जुगाव मबाइलबो ओंखारजोब्बाय नालाय लेपटप गेम कम्पिउटार ओंखारजोब्बाय बेयावनो डाइरेक्ट औ स्कुलनि फ्राय गनोसै गथ'फ्राबो डाइरेक्ट गेम गेलेनोसै मबाइल नायनोसै एखमबा बेयावनो गेलेनो टाइम गैला लोगोफोरजोंबो थांनो सम गैला बिदि जानोसै
ओ माने फारसेथिं नायोबा माने गुबुन जेनेबा माखासे बिथिङाव दावगादोंबाबो माने जोंनि माखासे बिथिङा गोमालांदों आरो माने दानि जुगाव नङा होमबा ओं सिगांनि बायदि ज' ज' खामानि मावलायनाय गावजोंगाव हेफाजाब होलायनाय औ माने गोदोनि ए गिला गेलेफोर गेलेनायफोरखौ गोसोआव लाखिनायफोर सल'बाथा खिन्थानाय बेबायदिफोरा गोमालांजोबबाय आरो माने ओम ओम जेबो जेनेबा दानि गथ'फोर ओम
बे समावथ' जों उन्दैफोराव बिराद गेलेनायबो गेलेयो बे समाव उन्दैफोरावथ' बिराद गेलेनाय गेलेयोमोन जेनेबा खाबादिफोरखौ मोनथिगौ खाबादि खै, खै गिला गेलेनाया औ बिनि उनावहाय मा हाखर खिखर नामा होनो बिदिबो गेलेनाय दंमोन ओ बिदि बाथा गेलेनाय औ दानि जुगाव बिदिखौ गेलेनायखौनो बिराद गोमाबोजोब
ओं गेलेेलानो काबादिखौ गेलेबाय इसे एसे एनै गेलेयो आरो
औ बै खैफोरखौथ' गेलेनायखौ नुला खैखौबो खैखौबो गेलेनाय नुला ना।
ओं नुलानो रिदि खेलाखौ मिथियोना मोनथिया रिदि खेलाबो गेलेयोमोना।
ओहो ओहो रिदिखौ मिथिया आं ओमफ्राय बे ओमफ्राय बे बारनायखौ मोनथिगौ दा नों। बारनाय आथिं होलालायनाय बारनाया मा होनोमोनथाय बि खौ बेखौ बिराद गेलेयोमोन जों आयौ खम गेलेयोमोन बेखौ उन्दै समाव।
बे सानै मानसि बारनानै गेलेनायखौ होनदोंबा?
ओ ओ सानै मानसि माने सासे ओ सानैजों फार्स्टआव आखाइ आथिंजों होग्रोलायबाय ओमफ्राय सासेया बार
ओं औ जोंनाव माने बेखौ इ इ माबा इदिक मिदिक होनो आरो
ए आं मोनथि बाउवा बेनि नामखो जों गेलेबाय थायो किन्तु नाम बेखौनो मोनथिया जों मिनिनि नामखौ।
ओं ओं बेफोर बिदि होनो आरो जोंना ओमफ्राय आरो सासे गंनानै गोबां साथाम साब्रैया बारबाय थानाय बिदिबो गेलेयोमोन आरो जोंना।
औ औ औ आरो लेन्थ'न दालाय फरे सेन ना बोरैबा होनो दंमोन बिदिखौबो गेलेयोमोनलै बिरादनो इन्टारेस्ट जायोमोन।
ओं फिथु खेला फिथु खेलाखौ मिथिगोना मिथिया? अन थाय दाब जाबनाया
अ अन्थाइ जाबनानै अन्थाइ जाबनानै फैनाय बिदिबो
ओं ओं बेफोरखौबो गेलेयोमोन आरो गोदोनिजा ओं औ। आरो सिगांनि समाव मा होनो गेलेनायल' नंङा बै माने हाग्रा हाग्रा दाव गावथिंनाय।
औ औ बिसोरनो कमइन्टारेस जायोमोन जोंनो जों नो दासिमबो गामियाव थांबा एखनबा एखनबा गेलेबावसो गावबावसो दाउखौ एन्जर गावनाय दा गावनाय बिराद इन्टारेस्ट मोनो गामियाव थांबा।
ओं इ खौबो गेले माबा गोदोनि समाव माने इफोरबो बिराद माने ज' ओरैनो थास्लायस्लाय माने गाव जानो आन्था मोनायाव जानो आन्था औ बाथोन बुथोन जानो आन्था ओंखारोमोन आरो नंङा होमबा। ओरैनो थास्लायस्लाय जमा टाइम ओ माने जमा सम बारग' होनायमोन आरो इफोरबो मोनसे मोनसे गोसोखांथाव ओं गोसोखांथि मेम माबा आरो माने मेम'रि।
औ दे होनबा जाथ'बाय दे दिनै।
औ औ दे
गोन दे।